हेल' अ खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां खोनादों। अ दायोथ' आं जिरायना दंथ'यो बर्थ'मान।
अ ओमफ्राय बिदिनो सानजौफुनि ओंखामफोर जाखांबाय नामा नोंथां?
औ सानजौफुनि जाखांबायमोन नोंथां।
अ मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
अ ओंख्रियाथ' नोंथां जोंना माबासोमोन मा होनो? थास'नि बिबार ओमफ्राय ना।
बा गोथावआनो लाजाया माथो नोंथां अबेयाव मोनबोखो थास' बिबारखौलाय?
अ थास'आथ जोंना एथबां मानि गोजानाव नागिरला बायनाङा नोंनि खाथि खाथि खाथि माने बारिफोरावनो दंलाबायो। खाबानो मोनो औ।
बिदिबाथ' नोंथाङा नोगोद जाबाय दिनैहाय।
औ जाबायमोन जानायालाय नोंथां।
ए।
औ नोंथांमोनहालाय माथो ओंख्रि जानायमोन?
जोंना दिनै माबासो मिरामिस नोंथां मा होनो सबाय बिमा बाजि ओमफ्राय माबा दालि जहलसोमोन नोंथां।
ओ गोथाव जायो बिदिब्लाबो।
औ दिनै बेदर मोनजायाना नोंथां गुरु बाराय जाहैबाय गुरु बाराय माने दिनै अमाबैसा जाहैबायना। माने न'आव बेदर जानाय जाया आरो बिदियाव गैया ओंखायनो। निरामिसखौनो जानांबाय नोंथां।
ओमफ्राय नोंथाङा दायो मा फ्रि नामा नोंथां?
फ्रियाथ' फ्रियानो नोंथां।
अ बिदिब्ला नोंथां आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो होनना फैदोंमोन नोंथां।
औ।
अ नोंथाङा हान्था मेलानि सायावहाय एसे माबाफोर फंनैसो बुंनो हागोन नामा जेन'बा गोदोहाय हान्था मेलाया माबायदिमोन नाथाय आथिखाल मुगायाव माबायदि बेैफोरनि सायाव।
औ हागोन नोंथां।
औ दे बिदिबा बुंलांदो नोंथां।
दा मा होनो हान्था मेला होनोब्लाथ' जोंहा गोदोनिफ्राय दासिमाव माने बिराद सोलायबाय आरो दासिमाव गोबां जौगाबोनायखौ जों नुनो मोनदों जोंहा हान्था मेला होनोब्ला मिथिखागौ जोंहा जेनेबा गुबुन मोनसे जायगानिफ्रायबा मोनसे गोजान बा दाबसे जायगायावहाय जों हान्थिलांनाय बेखौनो जों बुङो हान्था मेला जेराव जोङो हान्था मेलानि बिथिङाव गोदो गोदायनि समाव गोबां माने खस्थमोन आरोना गोदोनि समाव माने लामा मोनसे मोनसे मोजां गैयामोन बिदिनो गारि मथर गैयामोन बाइक गैयामोन साइकेल गैयामोन दा बेफोरबायदि गैयामोन आरो दानि जि सोलिनाय सोलिफुबाय थानाय बे मुगायाव जेबायदि ओ जोंहा गारि मथर बायदि बाइक साइकेल बायदि दङ बेफोरबायदि माने गोदोनि समाव गैयामोन आरोना नोंथां
औ नंगौ नंगौ नोंथां
औ गोदोनि समाव मा होनो जोंनियाव ओ बांसिनै मा होनो लामा सामाफ्राबोथ' गोबां गाज्रिखामोन नालाय नोंथां बिदिनो बेलगारि गराय गारि औ बैफोरजोंनो माने एसे गावनि माने
औ औ
खामानि बा हान्था मेलाफोरखौ हान्थिनाय जायोमोन आरो गावनि जेनबा ओ फालांगिनि थिङावबो बिसोरो गराइ गारि बा बेलगारि मोसौजों बानायनाय जा गारि बेजोंसो दैखांनानै ओ मा होनो सामानफोरखौ दिखांना लानानै थांनायखौ जों नुनो मोनोमोन गोदोनि समाव आरो बिदिनो माने गोदोनि समाव जेनबा मोनसे जे लैथोफोर बारनांगौ जायोमोनब्लाबो जेनबा ओ जोंहा दानि जुगाव जिबायदि जेनबा मा होनो गिदिर गिदिर मेसिनारि जाहाजफोर बेबायदिथ' गैयामोन नालाय
औ नं
गोदोनि समाव माने जोंहा दंफां गिदिर बेनिफ्राय माने बानायनाय मोनसे नाव दं होनोमोन नाव जायखौ दंफांजों बानायोमोन दा बे दंफांजों बानायनाय नावजोंनो जा दैमा बेखौ लैथोमाफोरखौ बेवहाय जोंहा गोदोनि समाव बिराद रिक्सनि जायोमोन आरो माने गि थावना माने माबे समाव मा जागोन मानसिया थैगोन बेखौ फा था मोनस्लाबा आरो नोंथां बेबायदि जायोमोन आरो माने गोदोनि समाव ओंखायनो दाथ' जोंहा जेनबा फैयै फैयै जोंनि बिगियानारि जौगानायजों लोगोसेनो जोंहा दानि समाव गोबां जौगानाय जौगाथाइफोर फैबाय जेराव जोंनि गासैबो लामाफोरा माने हाग्रा बंग्रा नंलिया साफ साफाय साफाय सिखोन जाजोब्बाय ओ‌ फाखानि जाजोब्बाय फ्रायनो बेजों लोगोसे ओ गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम हान्थिनो थाखाय जोंहा साइकेलबो दङ बेजों लोगोसे ओ‌ मेचिनारि ओ‌ मा होनो मुवा दिहुनजानाय जेरै मिरुजों ओ‌ बाइक गारि
औ
गोजौजों हान्थिनो थाखाय गोजौनि बिरखं ओमफ्राय दैजों हान्थिनो थाखाय जाहाज गिदिर गिदिर मेसिनजों मिसिनारि नि हेफाजाबै दिहुनजानाय मोनसे मुवा बे फोरनि मददै माने जोंहा गोबां मा होनो गोरलैयैनो हान्था मेलानि बिथिङाव हान्थिनो हासै आरो आरो बेजों लोगोसेनो फालांगिनि बिथिङावबो बेबायदिनो जोंहा ओ गोबां माने गोदोनि बायदि एथबां जेंना जेंसिजों मोगा मोगि जानो जानांलिया माने
औ औ नंगौ नंगौ
माहोनो हान्था मेलानि जौगानायनि बिथिङाव जों जोंनि जि सोलिफु बायथानाय बा जोंनि ओ जोंनि समाजाव माने गोबां गोरलैयैनो जेन'बा जोंनि राङारि आरजिनाय बिथिङावबो गावनि हान्थिनायनि बिथिङावबो माने गोबां गोरलैयै जाबोनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो गोदोनि समावथ' बेफोरबायदि गैयामोन नालाय बिनिखायनो गोबां खस्थ'मोन आरो गोदोनि समाव दा बेफोर खस्थ'आ माने खमायलांबाय सोलायबाय गोबां सोलायबाय दा बुहुद जौगाबाय आरो दा बेफोरो गासैबो माने सोलोंथाइनि सायावनो होननानैबो जों साननो हायो औ नंगौ नोंथां ओ बेफोरबायदिनो माने जों सोलायनायखौ नुनो मोनगासिनो दासिमाव आरो बिदिनो जेन'बा जोंहा जोंनि ओनसोलफ्रावथ' जेन'बा बांसिनानो दानि समाजावथ' मा होनो सोलोंथाइनि हाराथ' बां नायनिफ्राय बांगासिनो दं जायनि जउनाव जोंनि बि गियानारिनि रोंगौथिफोराबो बांनिफ्राय बांगासिनो दङ। आरो बेजों लोगोसेनो गोबां मुवा फोरबो जेन'बा दिहुननो हागासिनो दङ दा गोबां मुवा बेसाद फोर दिहुनबावगोन जानांगौ दा जोंहा फैबाय थानाय इयुनाव आरोबाव बिनिफ्राय जोंनि जिउ खुंनाय राहा लामाफ्रा माने गोरलैनो गोरलैसिन जाबावगोन बायदिखौ आं मोनो आरो नोंथां औ दा नोंथाङाबो बेफोरबायदि हान्था मेलानि सायावनो माने फंनैसो हायोब्ला ओ बुंना होदो
औ जागोन दे नोंथां औ बिदिब्ला नोंथाङा आंबो माने आंनिफ्राय जा हायो बेखौहाय हान्था मेलानि सायावहाय माने फंनैसो बुंनोसै आं नोंथां खोनादोंदा नोंथां औ जोंहाथ' हान्था मेला होनोबा बयबो बुजिखायो नोंथाङाबो गोबां बुंलांबाय बेबायदिनो जोंहा हान्था मेलायाहाय माने सुबुं जिउ खुंनायावहाय जोंहा माने जोबोद गोनां आरो ओमफ्राय आरो गोबां माने बिफाव दं आरो मानो होनोब्ला जोङो। आथिखाल मुगायाव जों साफ्रोमबो सुबुङा माखासे खामानि दामानिखौ होसोनो थाखाय माने हान्था मेलानि सायाव सोनारो आरो बेबायदिनो गोदोनि बेलायाव हान्था मेलानि राहाया बेलेगमोन नाथाय आथिखाल मुगायाव जोंहा मा हान्थिनाय राहा लामाया बेलेगमोन आरो गोबां गोदोनि हान्था मेला आरो आथिखाल मुगानि हान्था मेलायाव जों माने गोबां सोलायनायखौ मोनबाय आरो बेबायदिनो दहय नोंथां बुंनाय बायदिनो गोदोनि बेलायावहाय जोंहा मा न'निफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो थाखाय बिसोरो मा बांसिनानो गोदोनि समावहाय थाबायनानै थांनायखौ जों नुयोमोन बेबायदिनो जा मोसौ मोसौ मैसोनि गारिजों माने हान्थिनायखौ नुयोमोन बिसोर बिसोरो बे बायदि माने गोदोनि समावहाय मोसौ मैसो गारिजों हान्थिनाय समावहाय माने जेराव मोनायो बेयावनो लामा ससेयाव हर थानोबो गोनां जायोमोन आरो गोदोनि समावहाय नाथाय जों नुबोबाय आथि खाल मुगायावथ' बेफोरबायदि थानायखौ जों नुलिया आरो गोबां सोलाय नुबाय आथिखाल बेयाव जोंहा हान्था मेलाया जौगानायनिफ्राय गोबां गोजौ थाखोसिम जौगालांनो हमबाय आरो आथिखाल मुगायाव जों मा हान्था मेलाखौ जों बाहागो राननाय बायदिसो नुनो मोनबाय आरो जेरै जों बुंनो थाङोब्ला हाजों खारग्रा हान्था मेला आरो अख्रां साजों खारग्रा हान्था मेला आरो दै लामाजों खारग्रा हान्था मेलाखौ जों नुनो मोनबाय आरो बेबायदिनो जोंहा हाजों खारग्रा बुङोब्ला जोंहा गारि मटर बाइक बैफोरो माने हाजों खारग्रायाव गोग्लैयो आरो थिग बेबायदिनो अख्रांजों खारो होनबब्ला जोंहा मा अरुप्लेन बेबायदिनो हेलिकप्ट दा फ्लाइट बायफोर बायदिफोरा माने गोलैयो आरो आरो जोंहा दैनि बेलायावहाय जाहाज नाव फेरि बैफोरो गोलैयो आरो गोदोनि समाव जाहाजफोरा दंमोनब्लाबो माने गोबां फिसा फिसामोन आरो बिसोरो माने लैथो बारनानै गुबुन हादरसिम एबा गुबुन जायगासिम थांनो हानाय नङामोन आरो नाथाय आथिखाल मुगानि जा फोराहाय बुहुमनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव लैथो बारनानै थांनो हानायखौ जों नुनो मोनबाय आरो बेनि अनगायैबो जोंहा मा हाजों खारग्रा हान्था मेलानि गेजेराव बुंनो थाङोब्ला जोङो आथिखाल मुगायाव माने हाजों थांग्राया जोंनि थाखाय माने गोबां मुलाम्फा एबा हेफाजाब होदों आरो मानो होनोब्ला बांसिन सुबुङानो जों हाजों दावबायनायखौ नुनो मोनो माने खम खरसयाव जायो आरो जोंहा हाजों दावबायनाया बुंनो थाङोब्ला जों हाजों खारग्रा बुंनो थाङोब्ला जों साफ्रोमबोनि नखरावहाय मा होनो आथिखाल मुगायाव गंफा गंफा बाइक गारि थानायखौ जों जों नुनो मोनसै आरो बेबायदिनो दैजों खारग्रानि बेलायावहाय जोंहा माबायदि मुलाम्फा जायो होनोब्ला जोंहा जाहाजफोर जायफोर जाहाज बैफोरजों माने जोंहा हादरनिफ्राय बेफार फालांगि खालामनो थाखाय गुबुन हादरनिफ्राय माल लाबोनो एबा लांलाय लाबोलाय खालामनायाव गोबां मदद होयो आरो जाहाजनि गेजेरजों जोंहा माने गुबुन हादरनि फ्राय गोबां गिदिर गिदिर मुवा बेसाद एबा गोबां बिबांनि मुवा बेसादखौ माने गोरलैयैनो फिसा समनि गेजेरावनो लाबोनो हानायखौ जों नुनो मोनो आरो नाथाय गोदोनि समाव जों बै फोरबायदिखौ नुनो मोनामोन गोदोनि समावहाय लैथो बारनानै माने सुबुं माहारिया थांनोनो हायामोन नाथाय आथिखाल मुगायावहाय थांजोबनो हायो आरो। थिग बेबायदिनो अख्रांजों बिरग्रा बिरखंफोर जायफोर माने गोजान लामा हान्थिनो एबा गावनि हादरनिफ्राय गुबुन हादरावहाय थांनो थाखाय एबा सानसेनि गेजेरावनो सौहैनो थाखाय जोंहा मा बिरखंनि हेफाजाब लानाय जायो बिसोरो मा बिनि गेजेरावनो एबा माखासे घन्टानि गेजेरावनो गुबुन हाद हादरावहाय गोरलैयै सहैनायखौ जों नुनो मोनो आरो आथिखाल मुगायाव नाथाय गोदोथ' बिरखं गैयामोन जायनि जाहोनाव बिसोरो गुबुन हादरावहाय सानसेनि गेजेरावनो थांनो हायामोन आरो फ्रायानो बुंनो थाङोब्ला गोदोनि समाव हान था मेला गैयैनि जाहोनाव आरो लामाफोरा मोजां नोङैनि जाहोनावहाय बिसोरो माने गुबुन हादराव गोदोनि सुबुंफ्रा थांङानोमोन आरो। बेबायदिनो बिसोरो गावनि हा दरावनो थानानै जिउ खुङोमोन आरो आरो गोदोनि सुबुंफ्रा रोंगौथि खममोन बिनिखायनो बि बिसोरो मा हान्था मेलानि सायावहाय माने जौगासाराखैमोन आरो आथिखाल मुगानि सुबुंफ्रा माने गोजौ सोलोंथाइ लानायनि थाखायनो बिसोरो माने हान्था मेलायावहाय गोबां जौगासारनायखौ जों नुनो मोनदों आरो। खोनादोंना नोंथां? ओ बिदिब्ला नोंथां जोंहा थ' समाबो जाबाय दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां?